उम
हेलौ
औ नोंथां।
अ नोंथाङा दैज्लांङाव बरफोरा मा खालामो बेनि सोमोन्दै एसे मिथिगौमोन नामा? नामा?
अ बे आयदानि सायाव सावरायगोन ना नोंथां?
औ
औ हागोन नोंथां हागोन मिथि ओ दै औ नोंथां आथिखालावथ दा दैज्लां बोथोर हिसाबै ओ मा होनो माइनि आबादखौनो गोबां मावगासिनो नंङा होमबा नोंथां?
औ औ
जोंनि ओ सुबुं माहारिया दैज्लां हिसाबै ओ माइखौनो मावगासिनो जेरै- माइ आरो गोबां दंङ आरो जेरै- आं माइनि सोमोन्दैसे बुंसेन नामा नोंथां?
औ दे बुं दे।
माइखौहाय ओ गिबि जों माइ गायनो थाखाय माइनि आबाद मावनो थाखाय जोंङो गि बोथोरावनो जेनाखि हा बेखौ जोंङो ओ हालेवनानै नांगौ जायो। जेरै- जों बेखौ फार्स्ट सालायनायखौ खारनाय ना खारनाय होनो जेखुनु नङा होमबा दा जोंङो खनथाम खनब्रैसिम हालेवनानै हाया मोनजासिम जोंङो हा माबा थांगोन हालएवबाय थानांगोन जेब्लाखि हाया मोनगोन आरो बिनि सिगां जोंङो ओ खोथिया होननाय मोनसे दङ बेखौ जोंङो सिगां माइखौ बिनि जोलैखौ खुबैनानै जोंङो खोथियाखौ रजहोनना लागोन। नंङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ आरो बिनि उनाव जोंङो ओ जेनाखि जों हालेवनानै मोनहोनाय बे हायाव बै खोथियाखौ जोंङो आ फुनानै जों बेयाव गायगोन आरो नंङा होमबा नोंथां।
औ औ
माइया गोबां जादनि दंङ बेखौ जेराव आं बुंजोबनो हाला मुंफोरखौ आंखजोबनो हाला जिखुनु जों माइनि आबादखौ मावो आरो बिदि गायो माइखौ आरो बिनि उनाव जोङो गायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो मास मोनथाम बा दान मोनथाम बा मोनब्रैसोनि उनाव जोङो‌
बै माइखौ हाहैगोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ मानो होनना बुङोब्ला दानि जुगाव आथिखालावहाय माबाजोंहाय। गोनोखोआरि जेनाखि आदब खायदाजों जोङो माबाफोरखौहाय थाब थाब मावनो हायि आबादखौ जेरै जों सिगांनि समफोराव जोङो। नांगोलजों जों हाल एवनानै गोबां सम लानांगौ जायोमोन जेराव जोङो। स्नि सान बेफोरबायदि सम लायो जोङो हालेवनानै थाद' थाद' हाखौ मोनहोनो थाखाय। नाथाय जों दा गोनोखोआरि जेनाखि गोनोखोआरिनि जेनाखि जोंनि आदब खायदा मेसिनफोर बेफोरखौ जों बाहायनानै जोङो। खम समनि समफोरावनो जोङो माबानो हायो खामानिखौ मावफुंनो हायो। जेरै हालखौ जोङो थाब मोनहोनो हायो हाफोरखौ आरो। बिनि उनाव जोङो माइखौहाय दान मोनथाम मोनब्रैसो उनाव जोङो। माइखौहाय हानोसै मोनोबा माइ फिथाइखौ बिनि उनाव जोङो। मोनखांनायनि उनाव जोङो माबाखौहाय माइखौहाय। माबाबाय अबा बजा बजा खानानै हाखांनानै जोङो। अबाफ्राव खल सिथ्लाफ्राव लांनानै जों बेखौहाय मारा होयो मोसौजों नङा होमबा नोंथां। नाथाय बेबो जों गोबां सोलायबाय सिगांनिफ्राय सिगां जोङो मोसौजों मोसौ मानै बा माथाम खानानै माब्रै खानानै जोङो गिदिं गिदिं होथिंबाय थायोमोन बे माइ जमा दोननायाव बेनि उनाव जोङो।
माबानानै बै जेनाखि माइआ जेेलानाखि बिफांनिफ्राय गोलैजोबो माइ फि फिथाइया अब्ला जोङो बेखौहाय जेनाखि बे माइनि देन्था बिफां। बेखौ जोङो माबानानै बोखारनानै गारो आलदा खालामनानै। आलादा खालामो आरो बिनि उनाव। जोङो बे माबाखौहाय माइ फिथाइखौ जोङो माबाबाय आरो। जावबाय माबाय फोरानबाय सानदुंआव नङा होमबा नोंथां। सोरबा रुयो सोरबा रुबाय आरो बिनि उनाव जोङो मा खालामो। माबायाव लानानै मिलफोराव खाथिनि बबेबा मिलफोराव लांनानै जोङो बेखौहाय माइखौ सौहो हैैनानै बिनिफ्राय जों माइ मोनो नङा होमबा नोंथां नाथाय जों मारा होनाय जेखौ बुङो बेखौ जोङो गोबाव सम लानांगौ जायोमोन। जायगायाव जोङो। बा घन्टा ब्रै घन्टानि जेनाखि जों मारा होनांगौ माइखौ बे जेनाखि दानियाथ' गोबां सोलायबाय आथिखालाव जेरै ट्रेक्टर बा बायदिसिना बायदिसिनाजों जोङो माराखौ होनानै दसेयावनो जों फोजोबनो हायो। से घन्टाफोरावनो दा बे जोबोद मोजां सुबिदा जोंनि थाखाय। माबाया गोनोखोयारि माबा। नुजानाया दा जोङो बिनि उनाव जोङो माइखौ माइरं मोनै आरो बै समाव।
अब्ला माइरं मोनखांनानै जोङो। जानो हाबाय आरो बेखौनो आरो बेनो जोङो गोबां माबायाव थाङो दाब दाब। जायगायाव सहैयो जोंनि जेनाखि बानायनाय माइ फानहरनाय।
बेफोरो बे ओमफ्राय बेनि उनाव आरो जोङो मोनसे माबायैबो बुंनो हाबावो नों थां जोङो माइ आबाद मावनानै जोङो आ गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायो। जेरै जिउ खांनायावहाय एसे एनै रांखान्थिनि जेंनाया सुस्रांजायो आरो नङा होमबा नोंथां। माइनि आबादजों। जेरै जों माइफोरखौ फाननानै न'खरनि जेनाखि ओ रांखान्थियारि जेंना जेंसि बे बेफोरखौ जों सुस्रांनो हायो जेरै गथ'फोरनि फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव मुं थिसन्ना होनाय। बैफोरबायदि माबायावहाय जों माबानो हायो आरो ओह जेंनाखौ सुस्रांनो हायो। रां माबाजोंहाय
दा नोंथाङा नोंथांमोननि जेनाख नि ओनसोलाव आथिखालाव मा मा मावगासिनो आबाद बा माइ बा मा जिखुनु मोनसे आबाद बेफोरनि नि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
जोंनिथिंथ' ओरैनो जेबो बारा इदि आबाद मावा माइल' मावनाय जायो।
औ नोंथां।
दा मानसिफोरा माइखोनो गायगासिनो जोंनिथिंबो
औ नोंथां।
माने दा जोंनिथिं दा बो गायाखै दासो मानसिफोरा हालेवगासिनो।
औ नोंथां औ।
माइ गायनो थाखायथ' इदि गोबां रोखोमनि माइरं थायो होमबाना माइ थायो।
नोंगौ नोंथां थारैनो थायो।
अ जेरै बाहादुर रन्ज सिद बिदिनो गोबां थायो। ओमफाय दा बे खोथियाख बोरै फैयो होनबा गिबियावनो माइखो सोमना दोननाय जायो दैयाव।
औ नोंथां औ।
बेखो सोमना दोननायनि उनाव बोखांनानै दैनिफ्राय बोखांनानै मोनसे जायगायाव दोननानै बिखो थास' बिलाइ एबा बस्थाफोरजों खोबना दोननाय जायो गुदुं जानायनि थाखाय। आरो बिनि उनाव बिखो गाजा बेरबाथाय हालेवनाय खोथिया थिलियाव सारहैनाय जायो। ओमफायसो खोथिया जायो इनिफाय सो देरबा थाइ जौ बाथाय फुनानै बेखो माइ गायनाय जायो।
औ नोंथां।
सिगांथ' ओरैनो माइ गायनो मोसौजोसो हालेव हालेव गायोमोन।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
आरो सि गोदोहाय मानसिफोरा माइ गायनानै माइ गायखांखालि जोबथि सानखालि
औ नोंथां।
हाल जांख्रा जायोमोन।
औ नोंथां थारैनो।
बिखालि मानसिफोरा गोबां मानसिफोरा ओरैनो फो गायफैयोमोन रंजायोमोन हाब्रु फोनना गेलेयोमोन।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
बेदरफोर लाबनानै मार जायोमोन ओंखाम फुरथि खालामोमोन बे सानखालि। दाथ' बिदि दा गैलानो दाथ' गासैबो हाजिरासो गायजोबो।
नंगौ नोंथां थारैनो। दा नोंथांमोननिजों माइनि अनगा ओ गुबुन मा आबादफोर मावबावो ओरैनो जेरै फाथो बायदि-बायदि जेनाखि आबादफोर दङ मा मावो?
नोंथांमोननि ओनसोलाव?
जोंनि ओनसोलाव ओरैनो थास'फोर थास' लेस्रा बेफोरखो गायो। ओमफाय दा माइ गायखांबाथायसो माबायाव बेसरफोर फैयो बेसर मथर खाला बेफोरखौ फोनाय जायो।
औ नोंथां।
औ।
दा नोंथाङा फाथो आबादनि फारसे एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ फाथोनि फाथोखौथ' जोंथिं गाया।
अ औ नोंथां। ओ माबाफोर मोनथिनाय दंबावोबा नोंथाङा बुंनो हागोन?
अ दा जोंनिथिं थास' गायो नालाय।
औ नोंथां थास'खौ माबोरै गायो गायनाय जायो बेफोरखौ एसे बुंना होदो नामा नोंथां?
औ। थास' गायनो गिबियावनो हालेवग्रोनाय जायो। आरो जि बे थास' बेदर बे थास' अ बेदरखौनो गायफिननाय जायो।
औ नोंथां।
गायनानै बिदिनो दान मोननै मोनथामनि उनाव रज'यो एसे। बिदिनो दा गोजौ जाबाथाय हा खोना होनाय जायो थास'आव ओमफाय हा खोनानै साननैसो एसे गोबावनि उनाव बिबार बारो। बे थास' बिबारखौबो जों जायो आरो थास' बिबार बारखांनानै गोबाव सम थानानै बिफाङा देरनानै बेदर थांनानै थैयो होमबाना जोङो जावखांनानै बै बेदरखौबो जानाय जायो थास'नि।
औ नोंथां।
बेयायदि जायो थास' गायनाय हायाव गोबां हासार नांगो जायो नालाय।
औ नोंथां।
जि खेबसे हायाव थास' गायबाय बे बोसोरनि उननि बोसोराव बेयाव थास' गायफिननाय जाया बेलेग गायनाय जायो। आरो बिनि ओइ खेबसे बोसोरावसो थास' गायनाय जायो। मानोना हासार गैया जायो बिदि गायबाय थाबा थास'वा मोजां जानो नागिरा। बिनि थाखायनो बिदि खामनाय जायो।
औ नोंथां औ। दा थास' फाननानैबोथ' जोङो रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? थास'नि आबाद मावनानै जेरै जोङो बिनि ओ माबाफोर फाननानै थारुनफोरखौ फाननानै गलाफोराव जों फानहैनानै हाथाय बाजाराव फानहैनानै जोङो ओ जा थाइसे थाइनै फैसाखौथ' जों खामायनो हाखायो बे सैथोखा नङामबा नोंथां?
औ हायो।
औ दा जोङो बेफोरबायदि एसे एनै फिसा फिसौ आबाद मावनानैबाबो जोङो न'खरनि जेनाखि रांखावरनि जेंना जेंसि बेफोरखौ जों सुख फुंना लानो हायो नङा होनबा नोंथां? बेखायनो जोङो औ नंगौ थारैनो नोंथां औ जुदि ओ माबाफ्राव न'फ्राव ओ हा खालिफोर दङबा बेफोरखौ ओरैनो दोननो नाङा बेयाव माबा नङा माबा मोनसे आबाद मावनानै जोङो मावना होनांगौ। जाहाथे जोङो उननि समफोराव जोङो रांखावरिनि माबाफोर जेंनाफोर जायोबा जों बेखौ सुस्रांना हायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ
दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'लायसै नामा नोंथां? नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंबो।
ओ बे जोबोद जोबोद रोजा साबायखर जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ औ दे।
औ